औ।
हेलौ।
औ खोना
खोनादों खोनादों ना? औ दानिया जोङो ओ जोंनि देहानि थाखाय माबायदि मैगं थाइगंखौ जानांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना? ना? औ जागोन। ओ दा जोङो देहाखौ मोजां ला खिनो थाखाय जोङो ओ गोबां मोजां मोजां मेगं थानांगौ मेगं मेगं थाइगं जानांगौ जायो। जेरै जोङो गावनि देहाखौ गुबुन बायदिसिना बानायनाय ओ गाव गाव दिहुननानै लानाय मेगं थाइगं खौनो जों बेफोरखौ जानांगौ। जेरै ओ जोंनि देहायाव नांगौ जानाय गोबां भिटामिनफोर नांगौ जायो बेफोर भिटामिनफोरखौसो जोङो बैफोर मैगं ओ गोथां मैगंफोरनिफ्रायसो जों मोननो हायो। दा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो सुबुङा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि गोथां मैगं थाइगंखौ जानांगौ होननानै आं सानो आरो। दा नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो?
जिहेथु जानाय होननानै बुङोब्ला ओ बियो मोनसे सुबुं माहारिनि सानफ्रोमबोनि ओ जानो गोनां बिथिं ओस ओ जोङो जानायजों माबायदि देहाखौ सांग्रां खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो मोननो हायो बे जेब्लायबो ओ अरगेनिक जेरैबायदि हासार होयै मैगं थाइगं मैगं गोथां जाय मैगं थाइगंफोरा देहानि थाखाय राफोद ओ बा देहाखौ सांग्राङै लाखियो बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोङो जाबाय थानायखौ जाबाय थानो नांगौ आरो नोंथां ओ मानो ओ होननानै बुङोब्ला जोङो नुयो ओ जानायनि जोहैनो गोबां ओ सुबुंनि देहाफोरा खैफोद जानायखौ बेनि बिदिन्थिखौ जोङो नोगोराव मोखां जानानै नायहरोब्ला नुनो मोनो मानो होनोबा नोगोराव मोनफ्रोमबो मैगं बेसादा गासिबो मुलि होनानै ओ रांनि थाखाय ओ जानायखौ रांनि मुलाम्फा मोननायखौ हास्थायनानै मैगं थाइगंखौ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैबायदि ओ बिदिन्थि होनानै नायोब्ला मैगं थाइगंङाव ओ क्लाब ग्लाब जानानै हासार होनाय ओ आरो कबि कफिफोरखौहाय जेरैबायदि जों आथिखालाव नायोब्ला गोबां गाबनि नुनो मोनबाय ओ फुल कबिखौ जेरै पिंक कालारनि ग्रे खालारनि बेफोरबायदि नुनो मोनो । नाथाय बेफोरो जोंनि मोनसे ओ जाथावथाव मुवा नङा होननानै आं सानो मानो होनोबा बे फोरखौ मुलि हो नायनि गेजेरजोंसो बानाय जायो बानायनाय जायो मुलि होनानैसो बिनि काफ गाबखौ सोलायहोनाय जायो होननानै आंङो सानो आरो नोंथां जुदि जों जानायनि सोमोन्दै सावरायोब्ला जानाया जे बर' बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रोखोमनि मैगं थाइगं थिखानाय दङ जेरैबायदि माबायदि जायोब्ला बर'फोरा ओ गावनि देहाखौ राफोद मोनो लोंमजानाय समाव मा मा जानांगौ जोङो बेफोरबायदिखौ बर'फोरनि गेजेराव मोनसे थिखानाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो नोंथांनि मिन्थिनायाव बर'फोरनि मुलि रोखोम जानाय मैगं थाइगंफोरा मा मा होननानै नोंथाङा मिथियो? खोनादों ना नोंथाङा हेलौ । अ नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मोनबावनो हायो जे उम्म जानाया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे